हेल'।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथाङा मा खालामदों?
ओ नोंथां आं दायो ओरैनो दङ।
औ औ नोंथां नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा सम दङ ना?
औ नोंथां देनाय बुंनायसाय।
औ ओ नोंथांजों आं नोंथांनि ओनसोलाव बा गामियाव दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो बेनि सायाव एसे सुंद'यै सावराय नो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। औ औ औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बा गामियाव दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो माबादियै आबादखौ ओ फो फोथांनानै लाखियो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनायसै नोंथां।
औ नोंथां। ओ दैज्लांनि आबाद होननानै बुङोब्ला जों गिबियाव माइखौनो होनजायो।
औ औ
औ गिबियाव माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा माइलिनि गोनांथि जानानै फैयो।
जों औ जों माइलिखौ खायसे खायसे न'खराव थिनानै दोनखानाय थायो आरो खायसे गोबाङानो बाज बाजार बा गलाफोराव लानानै फैनाय जायो।
औ औ।
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै दैयाव साननै बा हरनै सोमनानै लाग्रोनाय जायो। औ औ बे बेनि उनाव जों बेखौ हायाव फेनसारना दोननानै बिदिनो थालिर बिलाइबा थास' बिलाइजों खोबनानै दोनगोन
औ औ औ नोंथां बेखौ बिब्दि खालामोब्लासो बियो गाजा ओंखारगोन ना नोंथां?
औ औ।
औ बिफां बिफां रज'नो थाखाय औ।
औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ फोनो थाखाय गिबियावनो जों हाखौ हालेवनो हालेवनानै लाग्रोनांगौ जायो।
औ औ नोंथां।
औ दा आथिखालावथ' जोङो मोसौजों गोबाङानो हालेवनाय मोनगोन बेनिखायनो जों ट्रेक्टरजों हालेवनानै लाग्रोनाय जायो। बे बेनि उनावहाय औ। बेनि उनावहाय जोङो बे खोथियाखौ बा माइलिखौ सारनानै फोनानै होनाय जायो। बेफोरबादिनो औ बेफोरबाददिनो जोङो। दानसेसो बा दान मोनसे खावसेसोनि गेजेराव जेब्ला खोथिया देरो अब्ला जों बेखौ गायनो थाखाय फिन खेबसेबाव गुबुन हायाव औ हालेवनानै लाग्रोनाय जायो। आरो खायसे खायसे औ ओनसोलावहाय जोङो गोबांखौनो गोथौ हायाव गायनो थाखाय जों माइखौ जावायनानै लाग्रोनबो जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो औ औ नंगौ नोंथां बेफोरबाददिनो जोङो हाखौ हालेवखांनानै जों खोथियाखौ फुना लाग्रनानै जोङो गोदोनि दिनावहाय जोङो सावरि बादालि जानाय बुङो जायखौ जों बेखौ आथिखालाव जों गोबांखौनो खम सुबुंखौ नुनो नु नुनो मोनोना जोङो।
ओ बेफोरबायादिनो जोङो फुना लाखांनायनि उनाव गायनाय जायो गायनानै बैफोरबादि बिदिनो जोङो दान मोनथाम बा मोनब्रैनि उनाव माइ आबाद जे ब्ला माइआ ओंखारो अब्ला माइआ मोनो अब्ला जों बै माइखौ हांखां हानानै न'आव लां लाबोनाय जायो।
औ औ नोंथां।
औ माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथां।
बिन बेफोरबायदिनो जोङो जेब्ला माइ हाखांनानै जे जोङो माइना माइनारा एबा माइ थि थिलियावबो जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानैांगौ हायो नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ जेरैहाय मथरनि आबाद मावनो हायो बा खाला दालि बै बेफोरबायदिनो गोबां आबाद मावनो हायो नोंथां
औ औ नोंथां
औ बेफोरबायदिनो दैज्लांनि आबाद होननानै बुङोब्ला आरोबाव ओ जेरैबायदि दैज्लांनि बानलु दैज्लांनि जोगोनार दैज्लांनि लेस्रा, भिन्दि, पथल काक्रेल जिं खा लेस्रा बायदिसिना रोखोमनि दैज्लांनि आबादखौ जों मावनो हायो नोंथां
औ औ नोंथां
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा दैज्लांनि आबाद मावो नोंथाङा बुंनो हागोन ना
औ औ नोंथां ओ जोंनि गामियाव बा ओनसोलाव बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोरनि आबाद बुङोब्ला थ' गुबैयै बे माइ आबादानो नोंथां औ औ ओ बेखौथ'ओ बेखौ जोङो गिबियावनो जायखौ माइ फोनो खोथिया फोनो थाखाय जों माइज्लि लाखि नाय जायो बे माइज्लिखौ जों गिबियावनो औ ओ सोमना लाग्रोननाय जायो बेखौ ओ औ नों थां बेखौ सोमनानै बेखौ सोमनायनिफ्राय ओ जेब्ला साननै सानथाम बिदि हरनै हरथामसो सोमखांनायनि उनाव बेखौ थिखांना नै ओ जोङो लांदां जायगाफोराव बेखौ दोननानै जों थास' बिलाइ बा बेफोरबायदिनो फाथोनि बस्था बा बेजों हर हरनैफोरनि थाखाय जोङो बेखौ खोबनानै लानाय जायो नोंथां। बेखौ जोङो गाजा बेरहोनो थाखाय खोबनानै लानाय जा यो औ औ नोंथां जेब्लानाखि बियो माइज्लिया गाजा बेरो अब्लानाखि दुब्लियाव लांनानै ओ खोथिया फोनाय जायो बे खोथिया फोनायनि आगोलावनो जोङो जोङो बे फोथारखौ हालेवनानै मै होनानै लाग्रोनांगौ जायो नोंथां बेनि उनावसो जोङो माइ औ माइज्लिखौ फोनाय जायो औ बेनिफ्राय अ अ नोंथां दान मोनसे बा दान दान मोनसे खावसेनि उनाव जेब्लानाखि खोथियाया जौवो अब्लानिया बेखौ फुनानै जों फोथाराव ओ गोदोनि दिनावथ' जों नांगोल जुंगालजोंनो मोसौजों नो हालेवनाय नुबोयोमोन नोंथां बेजोंनोथ' जों गोबां हालेवनानै औ नाथाय दानि दिनावथ' अ जों आथिखाल मुगायाव जों ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय नुसै नोंथां औ बेफोरबायदिनो जों ट्रे औ औ नोंथां ट्रेक्टरजों हालेवना लाग्रोनानै औ माइखौ गायनाय जा
औ नों
औ बेनि औ बेनिफ्राय जेब्ला बियो दान मोनब्रै मोनबा ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन माइ गायनाय जायो नालाय नोंथां माइ ओ माबेबा माबेबा माइआ दान मोनथाम माबेयाबा मोन ब्रै माबेयाबा मोनबा इफोरबायदि लानाय जायो नोंथां औ इफोरबायदिनो ओ जोंथ' गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन मुंनि गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायनाय जायो। जेरै जोसा, माइब्रा औ माइसालि माइ औ रन्जित, गंगा, जमुना बायदि बायदि रोखोमनि जोङो माइ गायनाय जायो ना ना थाय आरो आरोबावथ' आथिखाल मुगायाव गोदान गोदान हुमनि गोदान गोदान रोखोमनि माइ औ ओंखारनो हमदों औ नोंथां बेफोरबायदिनो जों औ माइब्रा माइखौबो गायनाय जायो जायखौ जो जों ओ फिथा जानो थाखाय बेखौथ' नांगौज
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
अ औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो ओ बेफोरबायदिनो जोङो मैगं थाइगंनिबो आइफ मे आबाद मावनाय जायो नोंथां जेरै लेस्रा फिन्द दि काक्रेल पटल दैज्लांनि जोगोनार बेनि अनगायैबो बायदि दि रोखोमनि आबाद मावनाय जायो औ नोंथां बिब्दिनो नोंसोरनि
नोंथांमोननि औ
बुंनायसै नोंथां औ नोंथां आंनि ओ गामियाव ओ बेफोरबायदिनो मेसें बोथोरावथ'ओ जोगोनार काक्रेल बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय जायो बेफोर आबादखौ मा बादियै मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथ
एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां? औ नोंथां जोङो काक्रेल आबादखौ मावनो थाखाय गिबियावनो काक्रेलनि जोलै एबा बेदर बेखौ जोङो लाबोनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेफोरखौ जोङो औ बाजारफोराव बा ग'लाफारावबो मोननाय जायो।
औ औ नोंथां।
सेया औ न'आवनो थिनानै दोननाय थाखायो। बेफोरबादिनो जोङो बै बेदरखौ हायाव हालेवनानै लाग्रोनानै खदालजों एसे जावगोलनानै बेखौ हा सिङाव फबनानै दोननाय जायो औ बेयो जे बेयो जेब्ला जिबा सानसो बा नैजि सानसोनि उनाव गाजा बेरनानै बिजौ ओंखारो एबा बेरनो ओंखारो अब्ला जों बै बेन्दोंखौ मानला होनो थाखाय गिबियावनो जोङो औ औवानि जोंसिबा दिरुं खानानै होयो जाह थे बै बेन्दोंआ मानलानानै गोजौ फारसे दावखोलांनो हायो। बिनि थाखाय
बिनि थाखाय आरोबाव जोङो गोजौआव मानलानानै ओ फिथाइ थायनो बा बिबार बारनानै फिथाइ थायनो सुबिदा मोननायनि थाखाय जोङो मोनसे बैसां औवानि बैसां लुनानै होयो औ। आरो बे बैसङावनो जोङो उम बै बिजौआ माल लानो थाखाय दिरुं सों सोंनानै होनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ आरो बेफोरबादिनो जोङो ओ बेवहाय जोङो बि जेब्ला बिबार बार' अब्ला जों गोबां रोखोमनि रासायनारि मुलै
औ आरो बिफाङा बा फिथाइफोरा मोजां जानायनि थाखाय गोबां रोखोमनि ओ हासार बा रासनारि मुलि बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि औ गोबोर हासार बाहायनायखौबो जोङो नुनो मोनो। ओ जायनि थाखाय औ। जायनि थाखाय जोंनि फिथाइया मोजां जायो बेनि थाखाय जोङो बैफोर बायदिसिना रासायनारि मुलै बा रासनारि एम्फौनि मुलि हासार बायदिसिना रोखोमनि बिबारनि मुलि फिथाइनि मुलि औ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। ओ बेफोरबाय औ बेफोरबादिनो जोङो जेब्ला ओम बैयो गाख्रिला बिबार बारनानै फिथाइ थायगोन अब्ला जों बेखौ बाजारफोराव बा सक गलाफोराव फाननानैबाबो जों गोबां रोखोमनि रां आरजिनानै लानो हायो नोंथां।
औ अ नोंथां
औ बेफोरबादिनो आरो ओ नोंथाङा जे बुंदोंमोन जोगोनार आबादखौ माबोरैहाय मावनाय जायो होननानै
औ औ
औ जोगोनार आबादखौबो बैफोरबादिनो जोङो बेनि बेगरखौ बा जोलैखौ बाजारफोरनिफ्राय बा दखानफोरनिफ्राय लाबोनानै लाग्रोनाय जायो आरो औ गोबां सुबुङानो न'आवबो थिनानै दोनखानाय थायो बेफोरबायदिनो जोङो औ बेखौबो हायाव हालेवनानै लाग्रानै जोङो एसे जावग्लिफिनबावनानै बेगरखौ सुुनानै होनाय जायो आरो बेैफोरबो औ एखे रोखोमैनो जिबा बा नैजि सानसोनि गेजेराव गाजाय बेरखांबोनानै बिदिनो बिफां महर लाबोयो आरो बै बिफांखौबो जोङो औ मानला होनो थाखाय बेफोरबदिनो एखे रोखोमै औवानि जेंसिफोर बा दिरुंफोर जोङो होसो मा ओ बोखोनानै होयो बा जे जाहाथे बै बिजौआ गोजौ फारसे मानखोलांनो हायो बेफोरबादिनो औ आरोबाव जोङो औवानि बैसां बानायना होनायबो जों नुनो मोनो ओ बेफोरबादिनो आरो बै बैसांनि सायाव दिरुंबो सोंना होयो जा हाथे बै बिजौआ मानलानानै बिबर बारनानै फिथाइ थायनो हायो बिनिखायनो जोङो बेवहायबो गोबां रोखोमनि औ रासायनारि बिबारनि मुलै बा फिथाइनि मुलै बेफोरबायदिनो बिफाङा मोजां जानायनि थाखाय जों औ गोबां रोखोमनि रासायनारि हासार ओ एम्फौनि मुलै बिबारनि मुलै बायदि बा बायदिसिना हासार बायनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो नोंथां। थिग बिदिनो औ
थिग बेफोरबायदिनो जोङो बेखौबो जेब्ला फिथाइ थायनानै देरो अब्ला जों बेखौबो बाजार फोराव बा गलाफोराव फाननानैनो जों गोबां रां आरजि आरजिनो हाबावो नोंथां।
औ औ नोंथां
औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबायमोन
औ औ नोंथां
औ नोंथांजों आं सावरायना सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय औ नोंथाङा आंनो माइ आबादखौ माबोरैहाय मावो फोरमायनानै होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ औ नोंथां बे बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावथ' एसेबां मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनाय जाया नाथाय न'आव गाय गायनो थाखाय न' गायनानैनो न'नि था थाखाय जानो थाखाय